खुलुमबाय नों
अ नोंथाङा खुलुमबाय नोंथाङा माबोरै दङ?
मोजाआनो। बेलासिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ।
जों दा जानाय सायाव सावरायनि।
औ जों सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
उ उ दैज्लां बोथोराव। जेरै जों जायो अ जेरै जों जायो।
आं बुजियाखसै। औ। दे नोंथाङा जागायजेनग्रोदो बिदिब्ला।
अ दैज्लां बोथोरनि बागै।
औ औ जागोन दे।
जेरै जोङो लेस्रा भिन्दि मैथा खुमब्रा बेफोरखौ जों जायो।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों। नोंथाङा बेफोर खौ ओ माबायदियै जानो मोजां मोनो?
जों मैथाखौ खांख्राइ जोङो मैथाखौ खांख ख्राय नाजो जायो जोबोद मोजां मोनो।
औ।
आरो खुमब्रा जोगोनार
औ।
बेफोरखौ जोङो जानानै मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां।
आरो जोङो दैज्लां बोथोराव
औ।
भातकेलेरा तिथा केेलेरा
औ।
बेफोरखौ मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ।
आरो जोङो जानानै बेफोरखौ गोजोननाय मोनो।
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
खान्थाल, थाइजौ जानाय जायो।
औ
आरो खान्थालखौ जोङो मैगं जायो। जेरै ब्रयलार फोरजों संनानै जानाय जायो।
जोबोद मोजां नोंथां औ।
सिबुटखौ जोङो सिबुटखौ जोङो एवनानै जायो ब्रयलारफोरजों।
बे सिबुद माखौ बुङो आं बारा बुजियाखिसै नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबोरै बेनि
आरो दैज्लाङाव जोङो। थास'फोरबो संनानै जानाय जायो थास' आथिंबो खान्थाल बेगर फोरदो संनानै जानाय जायो। थास' बि बार फोरबो नोंथाङाबो जाफेरबायना?
औ नोंथाङा मख'नाय बायदियैनो जोंबो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ दैज्लाङाव जायो आरो बे फिथाइ सामथायाइ नोंथाङा जा मख'दों। बेफोरखौबो जोङो दायो आ दै ज्लाङाव जानाय जायो। माखासे औ माखासे फिथाइफोरा दा नोंथाङा दा मख'नाय खान्थाल एबा थाइजौ थाइजौआथ' दा औ ले सु बेफोरो दा मोनग्रोबाय
जोङो औवा मेवाइबो जानाय जायो। बयलार बेदरफोरजों
नोंथाङा माबोरै ओ औवा मेवाखौ माबोरै जायो बेनि सायाव ओ इसे बुंफोरनानै होनो हागोन नामा।
औ नोंथां जेरै औवा मेवायखौ जानांगौ जानांगौ जानांगौब्ला जेरै जोङो औवा मेवायखौ जोङो औवा बारि औवा बारियाव जोङो दान-दान-दानो थांनांगौ जायो। जेरै दानो थांनानै जोङो बेखौ दानना लाब नानै जेरै जोङो बेनि फस्ला खौ जों खुनांगौ जायो।
औ
बेनि फस्लाखौ जों खु खुनाय खुखांनानै जोङो बेखौ ओ साफा खालामनानै जों मिस मिस हानानै लानांगौ जायो।
नंगौ।
नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथां।
औ-औ नंगौ-नंगौ।
औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोर' ल' होनबा जाया जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव जानाय मैगंफोरा जादों जेरै थास'नि थास'नि आइथिं थास'नि बिथ्रि थास' बुगाखौबो जों जानाय जायो थास'खौ थास' बिलाइखौनो जोङो खारै मैगंबो जानाय जायो।
औ
आरो जों जानाय जानाय मैगं होनब्ला जेरै जोङो थालिर थालिरखौ जोङो जेरै थालिरखौ जोङो जेरै एवनानैबो जाजायो जेरै चिप्सफोरबो बानायना बानायनो हायो जोङो आरो जेरै जोङो थालिर मैखम होनो बेयो जोंनि थाखाय जोब बोद मोजां आरो बेमार आजारनि थाखाय जोबोद मोजां।
नोंगौ।
जेरै जों बेफोरखौ जानानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमाय जागोन।
ओ नोंथाङा दा मुख'खानाय ओ मुख'लांनाय बायदियैनो ओ जोंबो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरोबाव बे बोथोरनि फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ जानांगौ। बेयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां औ। सरासनस्रायै जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जा फिथाइ ओ फिथाइ सामथाइबा मैगं थाइगं। जों दा मुख'बोनाय जोंनि बर' हारिया गोबां सिगांनिफ्रायनो जाबोदों बेफोरखौ जेरै खुमब्रा खुमब्रा जों जों दाउ जायो मैथाजों ना।
औ नंगौ थारैनो दैज्लां बोथोर होनोब्ला बेफोर जों ना नानि आंखाल दा नानि आंखालानो गैया जेरै जोङो नाफोरखौ गुरनो थांबानो मोनो जेरै टेक्टर बायदिसिना हालेवबा जोंओ ना नाफोरखौ हमनानै जोङो मैथाफोरजों संनानै जाजायो।
नोंथाङा माबायदि नाफोरखौ जानानै मोजां मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां जेरै जेरै जोङो। जेरै जा नाफोरखौ गुरनानै मोनबोनायफोरखौ जों जानानै गोजोननाय मोनो जेरै नाफोरनि मुङा जेरै गोरि ना सें ना फिथिख्रि ना मिरगाना बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि रोखोमनि ना दङ जों बुंस'नोनो हाया।
नंगौ।
जेरै जों बे बेफोरखौ जानानै गोजोननाय मोनो।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जामुं जायखिजाया नोंथाङा। जानानै जोबोद मोजां मोनो नाय। बेनि सायाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा।
जानाय होनोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोर जेरै जोङो ओ जानाय होनोब्ला खान्थाल थाइजौ लिसु रैमालि आरो जोङो लिथुखु बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जानो मोननाय जायो।
औ।
औ थारैनो बेफोरखौ जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो।
जोंनि बर' हारिनि दा बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जों जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो जेरै जों दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जों लेस्रा भिन्दि आरो खुमब्रा खुमब्राखौस' जोङो दाउ बेदरफोरजोंबो संनानै जाजायो आरो खुमब्राया दैज्लां बोथोराव बांसिनानो बाहायजानाय जेरै जोङो बेखौ
नोंथाङा बे खुमब्रा एबा दाउ जों बाथ्रा रायज्लाय। बेनि माबोरै बानायनाय जायो बेखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा जे बरफ्रा खुमब्रा दाउखौ माबोरै जानाय जायो।
जेरै जों खुमब्राखौ जानो थाखाय जेरै ओ खुमब्रा खुमब्रा जाालिबो होनो आरो खुमब्राया फुरनायबो फुरनायबो दङ जेरै बर'फोर बर'फोरा जेरै फुर होनानै जेरै हांसोफोरजों संनानै जायो जेरै जोङो खुमब्राखौ फासतावनो साफा खालामग्रोनानै लानांगौ बिनि बिगुरफोरखौ गारग्रोनानै लानांगौ बेगरफोरखौ गारग्रोनानै लानांगौ जायो आरो जों बेखौ दैयाव साफा सुनांगौ जायो आरो बे खौ जोङो ओ‌ खारै जानो थाखायब्ला जोङो जेरै खारैखौ जो खुमब्राखौ जो जों संफा खानांगौ जायो दै एसे होनानै आरो जों ना फोरजोंबो जाजायो ना गोरानफोरजोंबो जाजायो आरो ना गोथांफोरजोंबो जाजायो ना गोथांफोरजों जायोब्लाथ‌ जों जोबोद साबजानाय मोनो जेनेबा गोथाव मोनो जोङो
औ।
औ।
जोबोद मोजां नोंथां आं।
जानांगौब्लाथ जोङो जेरै खुमब्राफोरखौ साफा हानानै लानानै सुनांगौ आरो जोङो दाउफोरखौ गला एबा जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाना फैनानै आरो नङाब्ला ननि लकेल दाउफोरजोंबो जाजायो। जेरै जों बेफोरखौ जानो थाखाय बुथार ननि लकेल दाउफोरखौ जानो थाखाय जों बुथारग्रोनांगौ जायो आरो साफा सुफा खालामनानै जों गोदाना लानांगौ जायो। आरो जोङो बेखौ खौ गोदाोखांनायनि उनाव जों एवफ्रामनानै लानांगौ जायो।
औ।
एमफ्रामना लानानै जोङो बेखौ जेरै जोङो ओ‌ ओ जेरै जों खुमब्रा खुमब्रा गोदौबाय थानायफोराव जोङो गारना होनांगौ जायो। औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो जाग्रा मुवा होनबाथ‌जों दा दैज्लां बोथोराव जोबोत गोबां रोखोमनि जाग्रा दङ।
ओ मोजां जागौमोन नोंथां।
औ नोंथां जेरै जोङो नोंथाङा ओ मा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा बेसे फोरमायनानै होदो
ना बुङोब्लाथ गोबां ना बुङो ओ थायो। दा नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदियैनो आं खुसियाखौ जानानै मोजां मोनो आरो बोथिया ना बोथिया नाखौबो जाना मोजां मोनो आङो। हो आरो मागुर ना
औ थारैनो जेरै जोङो ना होनब्लाथ जेरै ओ‌ खावै खावै ना सिंगि ना सिंग्रा ना बोथिया ना बेफोर गासै रोखोम रोखोमनि ना दङ
नंगौ नैबेफोर नाखौ जानानै आं जोबोद मोजां
औ नंगौ थारैनो जाग्रा मुवा जाग्रा होनब्लाथ गोबां रोखोमनि जाग्रा दङ जेरै जों बुंसनो हायो जेरै जोङो जों जाग्रा बरनि ओंख्रि खारौखान्दाय बेफोरखौबो जों जानानै जोबोद मोजां मोनो
औ
आरो सिब सिबुखौबो जों जानानै मोजां मोनो ब्रयलार एबा जोङो एवनानैबो जाजायो नोंथाङाबो बेफोरखौ जानानै जोबोद गोजानाव जानांगौ
औ मोजां मोनो आङो नोंथाङा उ मालाब्रा मालाबा बेफोर उ सिमब्रा जाफेर जाफेरदों
औ नंगौ नोंथां जा होदों
औ बे सिमब्राखौ नोंथांमोना माजों जायो आरो माबोरै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जेरै जोङो नाफोरजोंबो जाजायो एवनाबो जाजायो जायो जों बेखौ जाजायो जेनेबा बर' हारि नि होनब्लाथ' जों जाजानाय बुस्थु गोबाङानो दङ
औ
औ दे दा नोंथाङा जोंना समाथ' जाथ'बाय उनाव सावरायदिनसै
दे नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय आरो गोजोननाय थाबाय जागोन औ दे अब्ला नोंथां